औ हेलौ नोंथां खोनादों औ खोनादों
दे बिदिब्ला बे सम
औ
जोङो ओ जि दानायनि
औ औ हेलौ
बेनि बेबाय गोबांथार सहायनायखौ जोङो हादों ओ नुनो मोनो
औ
हायो जोंनायफोरा गोबांथार
ओहो खोनायाखै
खोन्थादों,
ओहो औ दा खोनाबाय
ए जोंनि औ जोंनि मा माखासे बर' आइ आइजोफोर बिथांमोना बे बे बायदि हि दानाय जोङो नुनो मोनो हि दानाय होनोब्ला दिनै जोंनि बर' फोरहा जि गावगायनि आंगो गाननाय जोमनाय दङ, बेखौ जों बर'फोरा मा ओ गुबुन, गुबुनफोरनियाव बा हाथाय बाज बाजाराव बायनाङा लासिनो जों बर'फोर आइजोफोरा गाव गावनो गावनि आखाइजों बेबायदि दानानै, एबा बानायनानै बिथांमोना, बेबायदि ओ जिफोर बानायनानै गाव गावनो गाननो हायो गाव गावनि गोसो बायदि
औ
गावगायनि लुबैनाय बायदि बिथांमोना आग आगर एरनानै हि बेबायदि दानो हायो। दा हिखौ माबायदि दायो होननानै बुङोब्ला दिनै ओ गिबियाव जोङो खुुंन्दुंखौ लाबोना जों मार होनोनो नांगोन आरो मार होखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मुस्रायाव ओ मुस्रायाव जोङो, सानो नांगोन आरो सोरखिनि, गेजेरजों औ जोङो साग्रोनांगोन ज'द ज दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो सोरखि बेखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो आरो जोङो जेब्ला, बेबायदि साखांगोन, साखांनायनि उनावहाय जोङो बेख खौ ओ सोंनो नां नांगोन बे ‌ खुन्दुंखौ जोङो सोंनांगोन, आरो सोंखांनायनि उनावहाय जोङो, ओ बेखौहाय नो खननांगोन, आरो नो खनखांनायनि उनाव सो जोङो बेखौ ओ इसानसालियाव जोङो दैखांनो हायो आरो बेखौहाय जोङो माखासे इसान दानायाव जोंनो नांगौ जायो जेरैहाय खुन्था आरो दारहाल आरो मुस स्रा माखु बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखो खोमनि जोंनो सि दानायाव माखासे मुवा जोंनो गोनांथि जायो आरो बेफोर गासैखौ लानानै जोङो मोनसे हिसान सालि बानायनानै जोङो जिफोर दानो हायो आरो बे जि दानाय नै जोङो गोबांथार बेबायदि रांफोर आरजिनो हायो जेरैहाय जोंनि बर' आइजो फोरा गोबां बेबायदि फोर दानानै गावनि न'खर खरखौ बेंदों अब्ला नों थाङा जि दानायनि सोमोन्दै बे समाव बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन
नोंथां बुंनाया थिगानो
औ
हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों औ दासो खोनाबाय औ औ जों बेबायदिनो गावनो लुबैनाय बायदि बेबायदिनो जोंब्लाव माब्लाव आगरफोर एद दानानै बेबायदिनो जोङो गाननो जोमनो हायो गुबुन हारिफोर दानायनि बागै जेन'बा जोङो गावनो गोसोखांनानै बेबायदिनो रिगि रिगां आगर एरनानै गाननो हायो जोङो आरो बेबायदिनो दखना साद्रि दानानै बेबायदिनो रां आरजिनोबो हायो जोङो। जेरै
औ
इन्दि साद्रिफोर दानानै बेबायदिनो गांसेयाव जोङो नैरोजा थामरोजा बेबाय दिनो फाननो हायो आरो दख'नाफोरखौबो बेबायदिनो जोङो दख'ना दानानैबो रां खामायनो हायो बेबायदिनो गांसेयाव जोङो दख'नाफोरखौ दानि दाम बायदिबा बेबायदिनो माइदै होनाय दख'ना दायोबा बेबायदिनो आगर गुबै बेबाय दिनो एरनानै फानबा जोङो दायो थाम रोजा ब्रै रोजा बेबायदि फाननानै रां आरजिनो हायो। बेबायदिनो जोङो हि दानोबा जोङो जगार खालामनानै लानो गोनां जायो बेबायदिनो जोङो गावनो गोसोखांनानै गावनो बेबायदिनो बनायनानै दानो हायो। जेरै दंफांनि बेबायदिनो गान्दैफोर गनसि बेबायदिनो माखु नांगौ जा नायाव जोंङो बेबायदिनो बनायनानै लानानै दानो हायो आरो इसानि बेबायदिनो खुन्था औवानि खुन्था गायनानै आरो बेबायदि दिनो जोंङो सोंग्रो नानै खुन्दुंखौ सोंग्रोनानै दस्रा दस्रा बेबायदिनो खाालारनि आगर एरनानै जोंङो गाननो जोमनो हायो आरो फाननोबो हायो।
नंगौ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राया सैथो आरो गासैबो नंगौ औ। नोंथांनिफ्रा य गोबां थार बेबायदिनो बाथ्राफोर सोलोंनो हादों बा मोन थिनो हादों जिबा थ्राफोरखौ आं मिथियामोन। बेफोर बाथ्राखौ नोंथांजों सावरायनानै मिथिनो मोनबाय आरोबाव जोंङो जेब्ला नायनो थांङो जोंङो मोननो हायो जोंङो माखासे दखनाफोरखौ जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंङो दानो हायो सोरबाबा आगर गैयि बिद दननि दखना दायो सोरबाबा आगर गोनां आगर हिसाबै जोंहा जेरै खासि हाथाइ आगर ओ मोसौ हाथाइ आगर बेजोंनो लोगोसे बोग्रि बिबार आगर आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आगर फोर जोंङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो गोबांथार समायना समायना बेबायदि महरफोर जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानानै बेबायदि आगरफोर दैखांङो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि मान फालि जेरैहाय आर'नाइ बेखौबो जोंनि बर'फोरा गावनो बानायनानै बा जोंनि बर' आइजोफोरा आखाइजों बानायनानैनो बेखौ दिहुननो हायो जोंनो गुबुन माबा मोनसे मेसिनफोरनि बेबायदि गोनांथि लानो गोनां जाया बेखौ बर'फोरा जों गावसोरनो आखाइदों बानायनानै दिहुननो हायो आरो दिहुननानै बे दख'ना बा फालिफोरजों गाव गावखौ बेबायदि समायहोनो हायो दिनै जोंङो नायनो थांङो जोंनि गामिफोरावहाय गोबां आइजो फोरा बेबायदि जिफोर दानानै बा इन्दि फालिफोर दानानै बिथांमोना गोबांथार रां खामायदों जेरैहाय गांसे फालियाव जिबाजौ नैरोजा आरो बेजोंनो लोगोसे जोमग्राफोरबा थामरो जा आरो माखासे दखना बेफोरखौ बेबायदि गोबांथार दानानै बिथांमोना रां खामायदों मोनसे सालियाव बा सालिसेयाव बिथांमोना माब्लाबा ओ थामजि खानसो मालाबा ब्रैजि खान बेबदि लान नानै बिथांमोना गोबां बेबायदिनो रांफोर आरजिदों आरो बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोना गावसोरनि थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ दिहुननानै लादों आरो गोबांथार गाव गावनि न'खराव सुंस' होदों आरो गावनि ग थ' गथायाइखौ जि दानानै नायनो हादों आरो न'खरनि गोनांथिखौ गोबां बेबायदि आइजोफोरा सुफुंनो हादों। नोंथांङा बुंनो सानदोंब्ला बुंबावनो हागोन खोनादों हेलौ खोनादों ना? ओम औ औ औ अब्ला बे समाव जोंङो दिनैनि ओ बर' आइजोफोरनि जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोंङो एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनै बे समाव जोंङो जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोबांथार बाथ्राफोर मोनथि मोनै बाथ बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनबाय ओ जेखौ मोनथियामोन बेफोर बाथ्राखौ मोनथिनानै दि सानदों जोंनि जिउआव जोंङो बाहायनो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंङो गोदान बेबायदि रोंगौथि नोंथांनिफ्राय बा जों सानैजों सावरायनानै जों सोलोंनो मोनबाय फोथायदों जोंनि सावरायनाया ओंथि गोनां जागोन आरो जोंनि सावरायनाया ओ बेबायदि ओरैनो थांनाय नंङा ओ मोजां मोनदों नोंथांजों बेफोर गासैखौ रायज्लायनानै अब्ला जोंङो जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोंङो एसेयावनो जोंङो दोन्थ'नोसै।